औ नोंथां
ह नोंथां
औ खोनाफैदों खोनाफैदों।
औ ओ खुलुमबाय नोंथां
औ दे दे
फुंबिलिनि गोजोन हामलायखौ बावरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे दे दे
दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ
आं डायो ओरैनो दंथयो नोंथां
दा नोंथाङा ओरैनो दङबा ओ नों नोंथांजों आङो मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन।
दा नोंथां ओ सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
दा आयदाया जाहैबाय दानि जुगनि नि ओ मबाइल फन बाहायनाय इन्टारनेट बाहायनाय दा बेनि सायाव आं नोंथांजों एसे सावरायनो सानदों। दा नोंथाङा गिबियावनो इसे मबाइलनि बागै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ मबाइल होननानै बुङोब्लाथ' आथिखालाव माने गोबाङानो बाहायसै आरोना बांसिनानो बा मबाइल होननानै बुङोब्ला सुबुंफोरनि आखाइ आखाइ थायो आरोना दानि जुगाव बिदिनो न'खाव दानि जुगाव गं सेबा गंनैया माने कम्पालसारि थाबाय होननानै मिथिदों आरोना
गोदोनि समाव बिदिनो ओ मबाइला माने सुफोरनि आखायाव खम होननाय मि आरो गोसोमाव माने बिदिनो केपेड मबाइल जायखौ माने खौरां दैथायलायनो थारमाने खौरां सोंहरलायनो हायो होननाल' मिथियोमोन नाथाय दानि जुगाव माने बयहाबो माने गंफा गंफा मा होनो एनद्रयद मबाइल होनो जायखौ बियो माने बयहाबो माने सुबुआव दा गंफा गंफा थाबाय होनना मिथियो जायनि ग गेजेरजों बिदिनो इन्टारनेट बा ससियेल मिडिया माने बायजोआव माने गोबां बिदिनो खौरांफोर मिथिनाय बा खौरांफोर दैखायलायनाय बा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव माने खौरां सोंहरलाय नाय बेफोरखौ मिथिबाय आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? अब्ला नोंथाङाबो नोंथांनिखौ एसे फोरमायना होदो दे नोंथांनि मिथिनायाव
जोङो दा इन्टारनेट बाहायनाया
औ खोनादों नोंथां दे होन
मबाइलनि गेजेरजों जोङो दाब जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थाहैनाय फारसे खालामनानैबो जोङो रायलायनो हायो।
औ औ।
बिजाबखो जोङो नागिरनानै फरायनो गोनां जायो। कलेजफोराव फरायबा जायखिजाया गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बिजाब नो गोनां जायोमोन बा बहाबा बिजाब बाख्रि समा ओरैनो थांयोमोन। दा नाथाय ज मबाइल आरो इन्टारनेट जाबाय नालाय बेखायनो जोङो ओ दसे सम नि गेजेरावनो जोङो मबाइल खालामोब्ला बिजाब बायदिसिना नोंथाङा